हेलौ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों खोनादों।
अ माने आं नोथांजों एसे दसे सम
औ
हारिमुनि सायाव रायलाय साननानै आं नों आंनो फन हरनाय जादोन आरो अब्ला नोंथां माने जेनेबा हारिमु बुङो। ब्ला मालायनि हारिफोरनिखौ बाद होननानै जेनेबा जों बर' हारिनिखौनो एसे बर हारिनि सायावनो एसे बुंनो हागौ । नामा नोंथाङा?
अ हागोन हागोन हागोन ।
औे दे एसे
जे जों हारि ओ जे हारिमु होनोब्लाथ जों मिथिखायो जे मोनसे हारिनि मोनसे सिनस्रि होनो आरोना हारिमुवा मोनसे हारिनि
औ औ
बे सिनस्रि गैयाबानो जे मोनसे हारिया गैया होनजायो आरो ना। हारिमु गैयाबा मोनसे हारि गैया बे हारिमु होनोब्लाथ जों बेहाय थायो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिदिनो मावनाय दांनाय दामनाय देनाय मेथाइ खननाय मुसुरनाय बे गासिबो थाजोबो आरो ना । खुन्दाइनिबो थाजोबो बिदिनो आरो ना गासैबो बेखौनो बुङो आरोना गासिबोखौ ज फायनानै हारिमु बुङो आरोना ओ हा हारिमुवा जाबाय आरोना ओ मालायनिफाय लाबोनाय आरो बानायनाय बिदि नङा आरोना हा मुवा जे हारिमुवा जाबाय गोदोनिफ्रायनो से फैखानाय आरोना बे गोदोनिफायनो जे संसार जेब्लानिफ्राय मानसिफ्रा सुबुं माहारिया जे बर माहा रिया जेब्लानिफाय संसार जाबदों बै समनिफाय नो जे फैखानाय आरोना जेरै जोंनावहाय मावनाय दांनाय होनो आरो जेने बा मावनाय‌ दांनायावहाय जे न' बानायनाय होनो दे जोङो न बानायनाय हुदाया जोंनावहाय गोदोनिफायनो दंबोखायो जे थुरिजों होलाबनाय, बिदिनो खासि हाग्रानि इन्जुर लु होनाय। बिदिनो माबायदि लुनांगौ माबायदि मानांगौ बेहाय गासिबो नेम निथिफोर दं आरोना। आरो लोगोसे जानाय जानाय लोंनायनि बेलायावनो होन जे बेहाय गोबां थागोन जे बर'हा अमा जानो मोजां मोनो। दाउफोर जानो मोजां मोनो आरो हाग्रा खौ मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ जानो गोबां मोजां मोनो आरो ना।
औ
बेखौनो हारिमु बुङो आरोना जे गोदोनिफ्राय हाग्रायाव थाबोनानै जा जाबोनाय दासिमाहालागै जा बोनाय, फालि मोसानाय मुसुरनाय बेफोरनो हारिमु आरो। जे नोंथाङा एसे बिनि सावहाय बुंहरदो दे एसेनो
औ बर' हारिनि सायाव ना नोंथां
हारिमुनि सायाव आरो ना। बर' हारिनि हारि जेन मोनसे मोनसे आयदानि सायाव ओ मोनसे आयदानि सायाव बुंबाबो जागोन दे जेनेबा गाननाय-जोमनाय बिदिनो जानायलोंनाय बिदियावनो बिदिनि सायावहाय बुंबाबो जागोन आरो आरोना।
औ अब्ला आं गाननाय-जोमनाय बिनि सायावनो बुंनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे। बुं दे
माने जेनेबा गाननाय जोमनाय बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा गावनि दखना खौ दिनै गोबां मानसि गोबां समनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो दानानै गानबोबाय। ओ जोहा बर' बर' आइजोनि गाननाय बुङोब्ला द खना, ब्लाउस आरो बिदिनो जोमग्रा लायो आरोना थिग बे बायदिनो हौवाफ्राबो गावनि माने हौवा फ्रा गामसा गामसा आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि गस्ला बा गस्ला गेन्दि आरो आरनाइ बेखौ लायोआरो बर' हौवाफ्रा।
औ
थिग बेबायदिनो जोंनि फ्राय गोदोनि जुग गोदोनि जुगाव फ्राय आइजोफ्रानो बेफोर बायदि दखना गामसा आरो आरनाइ बेफोरखौ मा जोंनि बर' आइजोफ्रानो गावनि आखाइजों दाना गावनो गानोमोन बा गावनि हौवानो बा बिदिनो सोरबा हौवा मानसिफोरनो थाखाय दानानै होयोमोन। बिदि आरो दा आथि खालाव जिहेथु दा ओ जुगा सोलायनाय जुगा एसे डेभलप जानायखाय माने जोंनि खोब बर' आइजोफ्रा सिखौ दानो हमबांला बेबायदिनो दिनै बेसिन फोर मेचिनफोरनि दानाय बा अबेनिबा माबानाय बेफोरबायदिखौ बांसिन गानोसै आरो।
औ औ नंगौ नंगौ औ
नोंथाङा आरो माबाफोर सोंनो हाबावोन ना
अ जे जोंनि बर जे आइजोफ्रा जे गोदोहाय माने जि दानो थाखाय जे जोंनावहाय गाबागाव माबा दंखायोमोन ना एसे साल खुन्था बाहायो मा बाहायोमोन आरो ना बेजों लोगोसे जेनथेर थेनथेरो आरो ना। आरो बे खुन्दुंफोरखौ जे बे खुन्दुंफोरखौ बहानिफ्राय मोनो आरो बोरै बानायो नों
औ बेखौ माने जोङो बै
औ
बर बर आइजोफ्रा एम्फौ होन एम्फौ होनाय थायोना मोनसे एम्फौ लाथा जाय एम्फौखौ जोङो माने बरफ्रा जायोबो आरो
औ औ जायो ओं नोंगौ।
बे एम्फौनिफ्राय गुफुर गुफुरनो मोनसे फिथोब थायो आरो
औ औ नंगौ
मोजां बिजिरनानै माबाया बिजिरनानै ओरैनो थननानै मायाव थनोमोन आं थनग्रानि नामखौ इसिग्राब गोसोआव गैला
अ अ औ थावख्रि होनो आरो ना थावख्रि थाव बे होनो नोंथां
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बेयाव मोजां बिजिरनानै थनै थनै थनै थननानै बिनिफ्राय माने बिदिनो गुबुन गुबुन गाब होनो गोनांब्ला बिदिनो बिल गुबुन गुबुन गाबाव बेखौ सोमनानै माबानानै सोमनानै ब हनानै बेबायदिनो मुस्रा आरियाव सानानै बेफोरखौ सानानै सि दानाय जायोमोन आरो।
औ नंगौ
औ
ओं
आरो नोंथाङा माने जेनेबा जोङो मा मा दा बर' आइजोफ्रा मा माखौ दानायाव बाहायनाय जायोमोन बेखौ एसे बेखेवना होनो हागोन नामा?
जे दानाय होनोबाथ बेनो आरोना जे दानायावहाय गाननाय बिदिनो आरो दखनाफोर जे आङो गाबगानायनिफ्राय बुंसै आरो ना जे गोदो गोदाय माने बे जि जोङो जा जि गाननाय जोमनाय आरो लानायफोर आरो ना जोमग्राफोर लानाय ओ बैफोर माने खुन्दुंफ्रावहाय गाबगानो थाखाय आरो ना बे हाग्राफोरावहाय थांनानै माखासे फिथाइफोर आरो ना फिथाइ बिदिनो अबबा दंफांफोरनि बिगुर बैफोर दंफांफोरनि बिबुरखौ माने दैयावहाय सानथाम सानब्रै माने बिदि माने सोमहाबना दोनदो आरो ना खुन्दुंजों लोगोसे खौ सोमहाबना दोना आरो ना गाब गा गाहोनो थाखाय।
औ
सोमहाबनानै माने बिदिनो जाब्रेना गोजा बिदिनो गोमो बिगोखौ गाहोयोमोन आरो बांसिन माने गोमो गोजा बेखौ बांसिन मोनोमोन आरो ना आरो गोसोमफोर बिदि आरो बैफोरखौ गाहोयोमोन आरो आरो बेजों लोगोसे जे नोंथाङा बुंदों जे इन्दि माबाखौ खुन्दुं थुननाय ज खुन्दुंखौ जोङो माने एम्फौ फिथोबनिफ्राय मोनो एम्फौ फिथोबनिफ्राय मोननानै जोङो बैखौ एम्फौखौ जों जिरनानै दोनो आरोना एम्फौखौ। जोङो ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो बैखौ फिथाबफोरखौ जोङो दै गुदुंआव सोमो आरोना दै गुदुंआवहाय सोमनानै गुरै जानायनि आरो ना बैखौ गुरै जानायनि गुरै जाबाय अब्ला गुरै जानायनि उनावहाय आइजोफ्रा माने मोनसे खुन्दुं माबाग्रा दं आर ना बानायग्रा जे बेखौ थावख्रि होनो आरो ना थावख्रियावहाय थुनसिगोन आरोना बोफ्ले बोफ्ले बोफ्ले बिदिनो साफ्रे साफ्रे साफ्रे बानायो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय माखासे आइजोफ्रा बाहायनाय माखासे माबाफोर दं आरोना खुन्दुं थनग्रा बेहायो थुनसिगोन थुननानै जिखौ थुनखांनाय जि थुनखांजोबसिगोन आरोना बेनि उनावहाय जि सोंसिगोन सोंनानै आइजो फ्रा बेखौ गामिनि आइजोफ्रा बेखौ मदद होफैसिगोन आरो बे जि थुननायावहायथ' गोबां मानसिफोर नांगौ जायो नालाय बे गामिनि आइजोफ्रा जमा जुमादो बै समाव माने गोबां आइजोफ्रानो गासिबो जि दाजोबोमोन नालाय न'खर न'खर। बिदिनो आरोना नों आं नागारालासिनो जे मदद होफैनानै सो बिदिनो माबासिम आरोना बिदिनो जि दानायखौ जिखौ थुनसिगोन आरो । जि थुनखांनायनि उनावहाय जोङो माने बेखौ साल साल खुन्थायावहाय माने होनाय जासिगोन आरो ना। माने गोदो माने मोननै रोखोमैहाय बानायनाय जायो आरो ना ओ बांसिनानो जोंनियावहाय बेखौ बाहायनाय जायो आरो ना मोनसे माने साल गान्दै माने ओरैजाय माने जानजि जरावहाय खानानै माने आखाइजों दानाय बायदि बेखौ आं खोनानो मोनदों आरो ना ओमफ्राय ओ बेखौ खोनाबोदोंसो आरो ना नुबोनाय जायाखै ओमफाय बांसिन जोङो माने बै साल खुन्थायाव दानायखौ नु दों आरो ना उम बेहायनो माने बर' आइजोफोर गोबां गाब गाहोनानै एसे गोबां आगर बायदिसिना इदिनो दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन दिंखिया दिंखिया बिदिनो खासि हाथाइ बायदिसिना बिदिनो मैदेर आ आफा बिदि गोबां हाजो आगरफोर बिदि एरो आरोना। ओ बिदिनो द खनाफ्रावहाय जोमग्राफ्राव गामसाफ्रावहाय
औ हाजो आगर दिंखिया आगर बेफोरबायदिखौ आरोना नोंथां औ
दख'नाफ्रावहाय माबाखौ खासि हाथाय ना‌‌ मा होनो? बेखौ बांसिन बानायनाय जायो आरो ना होनाय जायो आरो आगरखौ ओमफाय मुफुरा अखाफोर जेरै दख'नाफ्राव मुफुर आफा ओ मै बि बिदिनो दाउफोर होनाय जायो आरो ना गेजेर दख'र दख'रनो बिदिनो दाउसा मोख्रेबफोर फारौ मगेन होनाय जायो आरो ना ओमफाय बिनि उनावहाय जोंनि गामसाफ्रावहाय जोंनियावहाय गामसाखौर हाजो आगर जेर जि रिगि रगि हाजो हाजो बायदि होयोना। जिङावहाय बिदि हो आरोना
औ बेखौ हाजो बेखौ हाजो आगर होननानै बुंङोदांना नों
औ हाजो आगर होनो बुङो बिहाय हाजो आगरनि माने जिं जिंआव थायो आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बिदिनो फारौ मैगन ना मा होनो आरोना आं बारा मिथिया आरो ना बिदिनो फिसा फिसा बिबार बायदि फैयोना आरो ना बिदि बिबार होयो आं बारा मिथिया आरोना आं सोंनाबो लानाय जायाखै आरो ना दिनाय एसे खोनानाय मोनबोदों आरो अ ओमफाय नो आरनाइफोरावथ बेखौ बेफोरखौ होनाय जाखायो आरो ना आरनायाव बिदि होनाय हाजो आगरखौ बांसिन बाहायनाय जाखायो आरो
औ फ्राय बुंनो थाङोबा आ आर'नाइया हाजो आगरजों नोंनो बुंफावजोबनाय होनजागोन नङा होमब्ला नोंथां
औ औ बांसिनानो बेखौ बाहायखायो आरो
औ औ। दे अब्ला नोंथां जोंहा टाइमाबो जानानै फैबाय
औ औ समाबो जाबायना।
औ धन्यबादसै नोंथां बेफोरबायदि सावरायनायनि थाखाय
औ बार। दे होमबा।
औ दे।